नोंथां खोनादों
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन आरो दा सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां
अ नोंथां बिदिब्ला जोंना आयदायानो जाहैबाय जे गोदो जोंना आइजोफोरा माबोरै गावनि जिउ खुंदोंमोन आरो मा मा खाबु मोनदोंमोन आरो दानि समाव आथिखाल समाव जोंना मा मा खाबु मोनबोदों बा माबोरै जौगा गासिनो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ हागोन नोंथां औ गोदोनि समावथ' जोंनि आइजोफोरा बि दिनो बांद्राय ओ सोलोंथाइ गैयिनि जाउनाव माने बांद्राय जौखौ बोनो हायाखैमोन आरोना ओ गोदोनिजों दानिजों गोबां फाराग दङ' ओ गोदोनि जों ओ गोदोनि खौ नायनो थाङोब्ला माने गोदोनि समाव मा सोलोंथाइयाबो बांद्राय एसेबां ओ बारा गैयामोन गामि गामि बांद्राय स्कुलफोर गैयामोन आरो गोजान गोजान थांनांगौ गोनां जायोमोन बिनि जाउनाव माने मा आइजोफोरा बांद्राय सोलोंथाइखौ मोननो थाङाखैमोन आरो नाथाय दानि जुगाव नायोब्ला मा ओ गोबां गामिफोरावनो स्कुलफोर दङ' आरो खाथि खाला इदिनो कलेज ओ खलेजफोरानो दङ' आरोना बांद्राय इसिबां सोलोंथाइनि ओ बांद्राय आंखाल गैलिया ओ दानि दानि समाव माने सोलोंथाइजों लानानै जोंनि आइजोफोराबो गोबां जौखोबोनो हाबाय आरो बांसिनानो मा ओ गोदोनि समाव जोंनि आइजोफोरा जि दानानैनो थायोमोन सोलोंथाइखौ बारा इसिबां ओ मोनामोन न'खरफोराव खामानि मावनानैनो दिन थांनांगौ गोनां जायोमोन ओ दानिया मा सोलोंथाइजों ओ गोबां जौखोबोनो हमबाय सोरनि सोरबाया डक्टर इन्जिनियार बेफोरबायदि जोंनि आइजोफोरखौबो गोबां जौखोनाय नुबाय आरो ना गोजौ गोजौ थाखोसिम औ ओ दायो ओ जोङो नुनो मोनो ओ ओ फायलटफोरानो जा जोंनि आइजोफोराबो फायलटफोर जानो हायो ओ बेफोरबायदिनो आरो ना नोंथाङाबो एसे
औ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाया सैथोआनो जोंना गोदोनि समनिखौ जो ओ गोदोनि समनि आइजोफोरखौ आरो दानि समनि आइजो फोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला एसे फाराग नुयो आरो ओ नोंथां ङा बुंनाया सैथोआनो जे जोंना गोदो आइजोफोरखौ ओ सोलोंथाइनि फारसे एसेबां बा गोसो होनाय बा गोसो दंमोनब्लाबो जोङो सोलों थाइ लानो थाखाय बिसोरखौ सुबिदा होनाय जायाखैमोन आरो नाथाय जोङो आथिखाल समाव नायनो थाङोब्ला ओ आइजोफोरखौबो हौवाफोरजोंनो समान समानै सोलोंथाइ लानो होनाय आरो बायदिसिना बिथिङाव जोङो ओ खाबु मोननायखौ नुबोदों आरो ओ बि दिनो जोंना गोदोनि आइजोफोरखौ नायनो थाङोब्ला ओं बांसिनानो जोङो आइजोफोरखौ खौ ओ बांसिन जानाय-लोंनाय बा ओंख्रि संनाय बायदिफ्राव हाबसोमनानै गावखौनो नारसिननानै दोननाय बा न'खरनि सुबुंफोरखौ ओ बेनि सायावल' गोसो होहोनाय बायदिखौ खोनाबोदों आरो आरो बेनि अनगायैबो जेरै ओ न'खरनि खामानि दाउ अमा फिसिनाय बिब्दिफोरावबो जोङो मुखुब जाना थाबोनायखौ खोनाबोदों आरो आरो जों दानि समावबो नायनो थाङोब्ला बिब्दि आइजोफोरखौ बा खायसे आइजोफोरखौ नुनो थाङो आरो जेरै गोदो जोंना आइजोफोरा गावनि जिउ खुंनो थाखाय नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो बायदिसिना जेरै लाथ था बायदिसिना फिसिनानै गावनि जिउखौ खुंनाय जेरै लाथानिफ्राय जोंना ओ फिथोब थोबनानै बेनिफ्राय खुन्दुं दिहुनना बेवहायनो बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय मोननाय गाब फुननानै जेरैबायदि जोंना मै फ्रि बिलाइफोरनिफ्रायबो बिबारनिफ्राय बायदिसिना गाब फोननानै बेखौ जोङो बायदिसिना जि जोम दिहुननाय आरो जेरैबायदि जोंना गोदो लांगा दख'ना बा अग्रं गामसा आर'नाइ बायदिखौ दायोमोन जोङो आथिखाल समावबो बिब्दि दानायखौ नुदों आरो आरो जोङो गोदो जेरै तातखाल नङाब्ला बायदिसिना जेरै दाग्रा आगजु दंमोन बिदिखौ जोङो नायनो थाङोब्ला आथिखालाव आइजोफोरखौ बांसिन मेसिनफोरजों दानायखौ नुयो आरो आरो गोदो जोंना नायनो थाङोब्ला आइजोफोरा बेफोर जेरै दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो न'खरनि नांगौफोरखौबो सुफुदोंमोन खायसेया आरो गावनि गाननाय जोमनाय खौबो बेनि गेजेरजोंनो दिहुनना लादोंमोन आरो जोङो आरो आथिखाल समाव नायनो थाङोब्ला जोङो खायसे आइजोफोरखौ बिब्दि गावनो दानानैनो फालांगि खालामनाय बा गोजान जायगाफोरावबो बिदि फालांगि खालामहैनायखौ जोङो नुनो थाङो आरो आरो जोङो गोदो खोनानो मोनबोदोंमोन जे आइजोफोरा जेरै दावहाफोर नांनो थाङोब्ला राजाफोरनो गरसे थारलायावनो आरनाइ बायदिसिना दानानै दावहायाव थांनायनि सिगांनो बिसोरनो जोमहोनानै हर नाय आरो बायदिसिना जेरै न'खरनि खामानिफोराव बांसिन मुखुब जानायखौ नुदोंमोन आरो आरो जोङो दानि समाव नायनो थाङोब्ला जोङो आइजोफोरखौबो समान समानै सोलोंथाइ होनायजों जोंना जेरै नों थाङा फोरमायदों जेरै पायलट नङाब्ला अख्रां दावबायनायफोराव आरो बेनि अनगायैबो जोंना बायदिसिना साख्रिफोरबो दंबावो बेवहायबो जोङो हौवाफोरजों समान समानै जोङो जौगानायखौ नुदों आरो बिबदिनो जौगागासिनो आरो
औ
औ नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायबावगोन नामा
ओ औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ माने नोंथाङा जा फोरमायलांदों बेफोरो सैथो गोदोनि समाव गोबां जेंनाफोरबो दङमोन जेराव जोङो हान्था मेला खालामनो थाखाय जोंनियाव गारि गुरा फोरबो गैयामोन आरो बिनि फारसे लामाफोराबो मोजां नङामोन फरायसालिसिम थांनो थाखाय जोङो गोबां हाग्रा बंग्राजों जोङो सौसिनानै थांनांगौ गोनां जायोमोन दा बेफोरनि थाखाय माने जोङो माखासे आइजोफोरा आइजोफोराथ एसे बांद्राय गोख्रोंसिन नङा नालाय बेनिखायनो आइजोफोरा बिदियाव सोलोंथाइनि सोलोंथाइयाव माने थालांनांगौ गोनां जादों बिदियावनो न'खरावनो बिदिनो न'नि खामानि मावनानै थालांनांग गोनां जादों आरोना बिनिखायनो सोलोंथाइनि फारसे माने बिराद बिबाङा सोलोंथाइनि बिबाङा बिराद खममोन आरो गोदोनि समाव नाथाय दानि समाव बिदि आंखाल गैलिया सोलोंथाइनि फारसे दानि समावथ गोबां लामाफोराबो मोजां जाजोबबाय आरो सोलोंथाइ जाय फरायसालि फरायसालिफ्राबो दानि जाव खाथि खाला जेरावबो दंसै आरो फरायसालिफोराबो बिदिनो मोजां जाजोबबाय गोदोनि बायदि नंलिया ओ बिनि थाखायनो माने गोदोनिजों दानिजों गोबां फाराग दङ दानि बिराद जौग जौ जौगाबोनो हमबाय
औ
ओं आरो बिदिनो आइजोफोराबो नोंथाङा बुंनाय बायदि आइजोफोराबो जे हौवाफोरजोंनो समान समान सोलोंथाइखौ लानो मोनो दानि समाव बिदिनो जोङो सोलोंथाइखौ लानांगौ आरो जोङो गावनि थांसिसिम माने सौ सौहानो थाखाय जोङो गोबां नाजानांगौ आरोना आरो नोंथाङा जे बुंनाय बायदि गोदोनि समाव बिदिनो हिनजावफोराबो ओ हौवाफोरनो आर'नाइ दानानै हरोमोन सानसेयावनो हरसे हरसेयावनो माने आर'नाइखौ जोङो ओ दाख'नानै जोङो दावहा नांनो थाखाय हौवाफोरनो ओ बिदिनो खानानै हरनाय जायोमोन आरोना।
औ
ओ दायो दाथ' नाथाय आर'नाइफोरखौ जोङो ओ बिदिनो बांसिनानो इन्डास्ट्रिफोर खुलिनायफोराव जोङो बांसिन दानायखौ नुनो मोनो। न'खर न'खर बांद्राय आर'नाइफोरखौ दालिया। जोङो बांसिनानो इन्डास्ट्रिफ्राव बिदिनो बांसिन दानानै जोङो माने ओ बिदिनो फायखारिफोरनो बेफारिफोरनो फानहरनाय जायो आरोना। दा बेफोरनि बिगाम बिबाङाव माने आइजोफोरा बांसिन दायो हौवाफोरखौबो जों दानाय नुयो। दा बुंनो थाङोब्ला आइजो हौवा आइजो माहारिजों आरो हौवा माहारिफोर हौवा बेफोरजों ओ समान समान होननानै बुंजायो आरोना रावखौबो जोङो ओ गाहाय थाखोनि जोङो माबायाव दोनजाया आरोना लिस्टाव दोनजाया औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होबावदो।
औ ओ नोंथां नोंथाङा फोरमायनाया सैथानो। ओ नाथाय जोंना गोदो बिब्दि आइजोफोरखौ जोङो सोलोंथाइ लानो खायसे न'खरफोरखौ सुबिदा होनाय जायामोन आरो जायनि जाउनाव जोंना आइजोफोरा हौवाफोरनिख्रुइ एसे गाहायाव थानांगौ जायोमोन आरो नाथाय जोङो बिब्दि बुंनानै जोङो आइजोफोरखौ मा होनो गाहाय बुंजाया। जोंहा गोदोबो आइजो फोर्र गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय बायदिसिना राहायै जेरै मैगं थाइगं फाननानैबो जोंहा जिउ खुंनायखौबो खाबोदों आरो लोगोसे जोंना गोदो हुदा दंमोन जे ओ जौ बानायनाय बायदिजोंबो ओ जों खायसे न'खरखौ खुंबोनायखौ नुदों आरो जेरै जौ बानायजों जोंथ' जोंना ओ बेनिफ्राय जौ फल' बानायनाय जाया जोङो जौनिफ्राय मोननाय जा ओ थालांनाय अफ्रि बायदिनिफ्रायबो जोंहा बायदिसिना जेरै न'खरनि जिब जुनार अमा हांसो बायदिफोरखौबो फिसिनायखौ जोङो नुबोदों बा जों आथिखाल समावबो बिबदि फिनानै आइजोफोरखौ नख न'खरनि नांगौफोरखौबो सुंनायखौ नुदों आरो बेबायदिनो जोंना आथि खाल समाव ओ नायनो थाङोब्ला जोङो आइजोफोरखौबो बांसि सिन फालांगिफोराव गोसो होनायखौ नुयो आरो जेरैबायदि जोंहा मैगं थाइगं फाननाय नङाबा जि जोम फाननाय आरो जोङो मैगं थाइगंखौ ओ गावनि ओनसोलावल' नङा जोङो नोगोरफोरावबो खायसे आइजोफोरखौ बिब्दियैनो मैगं थाइगं फाननो लांनायखौबो नुयो आरो। ओ नाथाय जोंहा गोदो एसेबां मा होनो आइजोफोरखौ हगारना होनाय जायामोन आरो जे गोजान जायगाफोराव बिब्दि फालांगि खालामनो थांनाय नाथाय जों आथिखालाव बांसिन नायनो थाङोब्ला आइजोफोर नो जोङो ओ जेथिंबो बिथिङाव जोङो ओ फालांगियानो जा बा सोलोंथायानो जा बा बेलेग बिथिङावनो जा जोङो गासैबो बिथिङावनो जौगानायखौ नुयो आरो। बेबायदिनो जोंहा ओ जेरै दाउ अमा फिसिनानै जोंहा आइजोफोरखौ न'खर खुंबोनाय ओ खोनाबोदोंमोन बिब्दिनो जोङो आथिखाल समावबो खायसे आइजोफोरखौ ओ जोङो बिबदिनो दाउ अमा ओ हांसो नङाब्ला मोसौ बायदिसि सिना फिसिनायखौबो जोङो आथिखाल समाव नुबोदों आरो आरो बिब्दिनो जोंना लाथा बायदिसिना जायफ्रा ओ सम दङ बिसोरखौबो जोङो बिदिनो फिसिनानै जोंना लाथानिफ्रायथ' बुंनो थाङोब्ला गोबां मुलाम्फा जायो जोंहा फिथोबनिफ्रायबो ओ गोबां मुलाम्फा जायो आरो लाथाफोरखौबो जोंना ओ फाननानै गोबां मुलाम फा जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा गोबां बेसेन मोननायखौ जोङो आथिखाल समाव नुयो आरो नोंथां
औ नोंथां ओ दाथ' जोंना समा जाबायना नोंथां नोंथांजों ओ बेखिनि सावरायनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ आसा खालामो नोंथांजों उनफोराव बेबायदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'लायनोसै ना
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ गोजोन्थों